हेलौ
अ हेल' अ नोंथां औ दा जोङो मोनसे टपिकनि थाखाय सावरायनाय न'
औ सावरायजायो नोंथां
अ अ नों मानि बागै सावरायनो बिदिबा नोंथां
अ थ' जोङो होमबा आबादनि आबादनि सायावनो सावरायनोसै दा
अ दे होमबा नोंसोरनिथिंनि आबाद नोंजों खिथा सावरायगोरसै दे
औ थ' आं बुंग्रोनोसै नोंथांनियाव थ'' जोंनिथिं माबोरै आबादखौ मावनाय जायो आरो आरो मा मा मावो आरो माबायदि नोंथांनो इसे फोरमायना होनो आङो
औ औ दे
औ आबाद होनोब्लाथ' जोंहा बर'फोर बर'फोर आरो जेखियानो जा मा होनो जखि जा माहारिनियानो जा जों आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोना आरो थ' बुंनो थाङोब्ला आबादानो जोंनि थांना थानायनि माने जिउ खुंनायनि मोनसे मोनसे राहा बायदि सोलिनानै दं आरो आबादा थ दायो दैज्लां बोथोर सोलिबाय थादोंथ' दायो मा होनो माइ आबाद जेरै माइ आबादखौ गासैबो माने मावनायानो जायो मावफ्रामनायानो जाजोबो गासिबो औ बेयो गिसि गिसियाव मावग्रा आबाद थ' जेरै गिसियाव मावग्रा आबाद जेरै मा होनो माइ आरो
बिदि बिदिनो कबि लाइ भिन्दि बिदिनो गोबां दोङो बिसिआव मावग्रा आरो गोदानाव मावग्रा होनोबा जेरै
ओम
बेसर आरो फानलु
औ
खुसेर गोबां रोखोमनि दङ आरो बुंसोनो हायि आबाद होनोब्ला औ थ आं नोंथांनियाव एसे फोरमायना होनि जे माइ आबादखौनो फोरमायना होनि थ जोंनिथिं माबायदियै माइ आबादखौ माने माबायदियै खालामनाय जायो
औ
औ दब माइ माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो जोङो जोंनो फार्सावनो मोनसे फोथार दुब्लि नांगौ जायो त बे दुब्लिखौ जोङो खोथाम खोनथाम एवनाय जायो आरो
उम
आगोलनि जुगावथ माने मोसौदोंनो एवनाय जायोमोन हाल जांख्रा होनाय जायोमोन त दानि जुगाव जोंनि साइथिंहाय बेफोरखौ नुनो मोनला मेचिनानो जाजोब्बाय
अ
थ
दानि जुगाव मेचिन जाजोबनायखाय जोङो मेसिन ट्रेक्टर फोरजोंनो मानि हालेवनाय जायो आरो थ बेखौ औ थ बेखौ मोजां हालेवनानै दै सोनानै मोजां हालेव नानै गायजानाय बायदि गोमोन खालामना लाग्रोयो आरो जोङो फारसावनो
ओं
ओमफ्रायो मोनसे दबल मोनसे जायगा एबा मोनसे खथा दबल मोनसे मोन से एबा मोननै जेसां नांगौ खिनिखौ जोङो बेयावहायबो आरो बे दाबसेखौबो मोजाङै माने खालामनानै मोजाङै एवनानै मोजाङै फोमोननानै बिखौ गाय फो माइ फोजाथाव खालामो आरो त फार्स्टावनो जोंनो नांगौ माइ गायनो थाखाय मा होनो ओ मा होनोमोन बेखो माइलि माइलि नांगौ औ त बे माइलिखौ जोङो बानायनो थाखाय मा होनो आगो थांनाय बोसोरनि एबा
अ अ
बोराय माइ बिखौहाय जोङो माने दोनो आरो फायगोन बोसोराव जोङो बेखौ गायगोन एबा जागिगोन माइलि बानायगोन होननानै
एबा खायफा खायफाया एबा बिदिबो खालामो सोरनिफ्रायबा लाइथयो एबा बाजाराव थांनानै बेखौहाय बायहोयो औ बांसिनानो माने बेखौ दोनखायो आरोना त आंहा फागोन बोसोरनि बिदि खालामनांगौ होननानै दोनखानाय जायो बांसिनानो औ ओ बेखौ दोननानैहाय ओमफ्रायो बिखौ बस्था बस्थायाव सोनानैहाय
औ
बिखौ सातदिन सातदिनफोरनि थाखाय माने सोमना दोननाय जायो आरो
औ
बेखौ सातदिनफोरनि थाखाय सोमो जेब्लासिम बिहा गाजा एबा खिलियो बे बिसिम सोमो जोङो थ' बेखौ सोमनायनि उनाव सातबिननि उनाव जोङो बिखौ बोखाङो बोखांनानै बे दबल मोनसेयाव बेयाव जोङो बेखौ फैयो आरो बेखौ फोयो फोनानै उनाव बियो जासिगोन खोथिया। जेखौ बुङो जोङो गोथिया।
खौ बोथियाखौ जोङो माने त्रिस दिन बेफोरबायदि दोननानै माने जेब्लानाखि लावा बेयो मोजां जाया बेखौ दोनो आरो मोजां आलायनानै। थ' बिनिफ्राय बे खोथियाखौ जोङो फुसिगोन फुनानैहाय ओमफ्रायो औ सानथाम एबा साननै बिदिनो दोननानै ओमफ्राय जोङो गायसिगोन आरो बेखौ।
औ औ
औ थ' जोङो बेखौ गायनानैहाय ओमफ्राय जोङो बेखौ गायनानै बिदिनो आल लासिगोन मोजाङै बिदिनो दै सोसिगोन बिदिनो हासार हारि गोबां होनानै जोङो बेखौ गिदोर गोजौ खामसिगोन आरो औ गैदोर गोजौ खामनायनि उनाव जेब्लानोखि बेहा फिथाइ थायो फिथाइ थायनानै गोमो जानानै मोनो अब्ला जोङो बेखौ हानाय जायो आरो। गोबाङानो बेखौ मानसि हाजिरा एबा बदल लानानै हाहोयो। आरो दानि जुगावथ' मेचिन जाजोबबाय नोंथाङा मि सिन औ जोंनिसाद थिंहाय बांसिनानो माने मेचिन सोयोसै आरो हा हाग्रा एसे माइ हाग्रा मेसिन औ थ' बिदि सोनानैहाय ओमफ्रायो जोङो बेखौ माने सौ माने मेचिनावहाय सोसिगोन आरो मोनसेथिंहाय जोंहा बिदिनो सोयो जा आगोलाव जोंहा बिदिनो मोसौफोरदों एबा ट्रेक्टर फोरजों बिदिनो जोङो आखायजोंहायबो बुनानै बे दंफांनिफ्राय बिफांनिफ्राय जोङो माबाखौ फिथाइखौ आलादा खालामोमोन दानि जुगाव जोङो माने बे खौ नुनो मोनला आरो जोंनि सायथिंहाय। माने औ मेचिनाव सोनानै बेखौहाय डाइरेक्ट मोनसे साइदथिंहाय बिफां बिफाङा गुन्दै जानानै गयो जे जोङो बेखौ होनो जिगाब होनो आरो। मोनसेथिंहाय बे फिथाइ माइयाव
मिथियो ओंखार
औ थ' बे बे बिफांखौ जोङो बिफां बै साइदथिं गनायखौ जोङो बुङो बेखौ जिगाब औ बे जिगाबखौहाय जोङो गोबाङानो फानोबो गोबाङानो न'आव लाबोयो बेयो औ गोबाङानो बेखौ मोसौनो होयो बे मोसौनि आदार आरो
उम
गोबाङानो आरो बेखौ आबाद मावनायावबो बाहायनाय जायो जेरै मा होनो आलु गायनायफोराव खोबनानै दोनो जेरै औ फानलु फोनाय समाव जिगाबजोंनो खोबनानै दोनो बिदिनो जिगाबखौ गोबां हाबायाव बाहायनाय जायो आरो मोसौनोबो आदार हिसाबै होनाय जायो आरो औ ता बिथिं गाल फारसेथिं गननाय माइरंखौहाय जोङो लां लाबोसिगोन बे जोंनि आदार बेखौ लाबोनानै ओमफ्राय औ लाबोनानै ओमफ्राय जोङो बेखौ सौग्रा माइ मिलाव सौसिगोन आरो
औ औ
औ त' बेखौ सौनानैहाय बेहा गालफारसेथिं बिबो गाल फारसेथिं गगोन बिनि मैला माने जाबोरो आरो ना औ गाल फारसेथिं गगोन जोंहा माइरं जाहाथे औ बेखौ बुङो जोङो माइरं बेयो औ बेयो जोंनि आदार आरो फारसे थिं गयो मैला बेखौ जोङो बुङो गुन्दै
गुन्दै औ
औ गुन्दैखौ जोङो मा होनो नाफोरनो होयो फुख्रिफोराव आरो बेखौ जोङो बांसिनानो फानोबो माने बांसिन खायफा गारोबो आरो खायफा लाबोनानै अमानि अमानो होयो आरो बेयो अमानि आदार औ द' बिदिनो लाबोनानै बिदिनो सौनानै बे माइरंयानो जासिगोन जोंनि जानायनि आदार आरो बेखौनो जोङो संबाला जेब्ला जासिगोन ओंखाम बेखौनो जोङो ओंखाम महरै माने जायो आरो ना औ थ'जोंनिथिं आबाद होनब्ला बिदिनो थ' होनबा नों नोंथांमोननिथिंलाय मा मा आबाद मावनाय जायो मा मा राहायै आरो इसे फोरमायना होदो
दे नोंथाङाथ' नोंसिनि बागै खिथाबाय दा आङो जोंनि बागैथिंखौ एसे सावरायनोसै नोंनो फोरमायना होनसै मा मा आबाद खालामनाय जायो
औ जागोन नोंथां
अ जोंनिथिंजायहाय माने मेसेङावबो दैलाङावबो आबादखौ खालामनाय जायो आरो माने दैलांनि आबादखौथ' नोङो खिन्थाखाबाय जोंहा नोंथाङा नोंथां दा आङो जोंनिथिं आबादखौ मेसेंनि आबादखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै मा मा जोंथिं आबाद मावनाय जायो बेखौ आं एसे सावरायनोसै नोंथांजों
औ
माने नै माइ हा माइ हाखांनाय लोगो लोगो माइ हानाय नारा खौ जोंथिंजायहाय माने नाराखौ माने हा माइ हाखांनाय लोगो लोगो माइ नाराखौ माने गुदि गुदियाव हायो जोंथिंजायहाय गुदि हानानै बेखौ माने बजा बजा खालामनानै दोनो माइ बजा बायदिनो नाराखौ आरो ओमफाय बेखौ हाखांजोबनानै हाखौ आरो ट्रेक्टरजों एवगोन फिन ब्रै एवनानै लासिगोन आरो फिनथामसो एवनानै दोखो खालामनानै हाखौ मोजां गुन्द्रा खालामनानै लासिगोन आरो बाहाय‌ जोंनाव गोरान खेथिखौ बनायसिगोन आरो गोरान खेथिखौ जों मावसिगोन आरो गोरान खेथिया नै बे जोंनिथिं मोनसे जाबाय बेसर बेसरखौ जोंनिथिं खोब मावो बेसरखौ जोंनिथिं खेथि खालामो ओमफ्राय दुन्जिया याबो खालामो जों मनथिं खोब दुन्जिया जों बेसर। बुहुद जोंथिं खालामनाय जायो। गोरान खेथियाव ओमफ्राय आरो आरोहाय बेलेग मैगंखौबो जोंथिं बुहुत बानायनाय जायो। मा ने मैगं आलु मैगं फान्थाव टमेट'। बेखौ बें बेखौ जोंनिथिं गोबां खेथि खालामनाय जायो मेसेंआव माने खेथि जों माने हाखौ बिदिनो दोखो दोखो माने फिनथाम फिनब्रैसो हालेवनानै दोखो खालामनानै लानानै हागौ मोजां लाव आबाद खालामनो थाखायबा माने आरो ओइ थाइबें आबाद खालामनाय ओमफ्राय टमेट' आबाद खालामनाय फान्थाव आबाद खालामनाय एखे रोखोम हाखौ एवनाय जायो। माने एखे मोजां साफा दुल दुल गोमोन खालामनानै लानानै हाखौ ओमफ्राय लावनि थाखाय जों आलि खोयो माने नांगोल नांगोलजों माने नांगोल गैयाबाबो माने नांगोल थायो आरो जोंनि जोंनिथिं माने नांगोलजों एवाबाबो बे आबादनि लाइन बानायनो थाखाय नांगोल थायो। माने बेखौ मानसियानो हमनानै माने सिदा ओरै बोबोयो आरो बोनानै बाहाय लाव गुथिखौ माने मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे जोगोनारनि बेगरखौ मोनसे मोनसे मोनसे माने गारनानै होलांगोन आरो ओमफ्राय आरो थाइबेंनिखौबो बिदिनो खालामो। लाइन लाइन लाइन होनानै बिदिनो मोनसे मोनसे मोनसेखौ गारना होलाङो बेगरखौ। ओमफ्राय बिलाहिखौबो बिलाहिखौ मोनसे जायगायाव जावैनानै लागोरो।
औ।
बे जायगायाव दब्लाय फिसायाव जावयैनानै लाग्रोनानै बे जेथिया देरो होमबा बेखौ जोंथिंजाय माने गायस्लायो आरो लाइन लाइन लाइन बेखौ मोनसे मोनसे गायस्लायो ओमफ्राय बानलु बिदिनो खालामो मोनसे जायगायाव जावैनानै लागोरो मोनसे जायगायाव फोनानै लाग्रोरनानै ओमफ्राय बेखौहाय एसे एसे गिदिर देरबा एरखुनानै लाबोनानै आरो बेखौबो लाइन लाइन लाइन लाइन गायजोबो।
औ
गायखांनानै जेथिया एसे गोलाव गोलाव जागोन एसे बिजौआ ओंखारहांबाय माबाफ्रा जोगोनारा जेथिया बिजौवा ओंखारहांसिगोन थाइबेंआबो जेथिया बिजौ जिउआ ओंखारसिगोन ओमफ्राय बिलाहियाबो एसे जौसिगोन होनबाथाय आरो हाग्रा थ हाग्रा रज'यो ना‌। हाग्रा थैनायनि जोंथिहाय माने मुलि बाहायो आरो हाग्रा थैनायनि। बेखौ मुलि होखांजोबनानै माने हाग्राया सानथाम सानब्रैनि उनाव रानजोबलांगोन आरो गोजा जागोननानै स्रेम रानलांजोबगोन। बा आरो जोंनिथिं माने ओ जावग्लि